हेल'। हेलौ।
हेलौ।
औ खोनाखै?
औ खोनादों दासो।
ओ दे जायखिया मोनसे आयदा जायो। औ।
मोननाय जानाय लोंनाया मा मा मोनलाय?
ओ बर'निया ओ आंबो बांद्राय गोसोआव गैबावला खोमा। लै
आ नारजि ना?
ए। नारजि ओ। ओ। नारजि अनला
खिनि
खेरा दाफिनि औ।
ओमफ्राय
दुन्दियाबो दंमोन नामा।
औ दुन्दिया दुन्दिया दुन्दियाबो दं।
उम
ओमफ्राय लों औ गंगार दुन्दिया।
ओ ओ गंगार दुन्दिया ओ ओ गंगार दुन्दिया ओ जोंनिथिं मगा दुन्दियाबो होनो।
औ औ बिनि उनाव लों नाया जौगिसि
अ उम।
जौ गोरान माइब्रा जुमाय ना जौ गोरानाबो नामा औ माइब्रा बिदै जौ गोरान। ओमफ्राय
ओमफ्राय नाफमा जादों ना जाया
औ नाफामबो नाफामबो नाफामबो औ औ
ए जानाय लोंनाय खिनिया बेनोमोन नामाथाय
औ जि आइ टेक मोननाय बुस्थुआथ' एसे बुरजामोन दा गोसोआव गैजोबा ना नै
ए ए ए जेनेबा बेलेग बेलेग ओ गाननाय जोमनाय
औ औ औ बेजों प्लास जानानैसो बुरजा जायोमोन न उम उम बर'नि मेन जानाया थ' बेफोरनो मेना अनला अनला खारै ओमफ्राय
बे नारजि नारजि अमा
जि अमा
उम नारजि अमाफ्राथ' ओरै माबाजोंबो सोमोन्दो थाबाय मानो आसार खान्थिजों
औ औ औ
मानसि थैबा माबा होलायोना नारजि
औ औ नारजि अरगारलायनाय
गार लायनाय नारज जि ओंख्रि संना होलायलायो माबायाव फसाव
सोमोन्दो दं
ए ए ए बे थाबाय आरो ओरै अनलायाबो हाथासुनि हाबाब।
औ हाथासुनि गोदोसो जायोमोन दाउ मासेजों दाउ मासे। दाउ मासेजों अनला खुरनानै
हाथासुनि खुरनाय होनो अनाय।
औ औ औ।
अनला ओंख्रिजोंनो हाबा होयोमोन ना?
औ औ औ बारा खरस थाङामोन आरो।
खम खरस
औ दसेनो जानानै दसेनो जोबोमोनना आरो बिदि दानि बायदि। साननै सानथाम थायामोन।
औ औ औ। दसेनो स्रां स्रिं आरो।
ओम। ओरैनो जानायाथ' एस टि निया बर'निया गोदोनिफ्रायनो बे हाग्रा हुग्राफोरनिफ्रायनो।
औ-औ-औ।
जेरैै दि दिं खियाफोर
औ-औ
ओमफ्राय ओरैजाय नेरस थिं
औ नंगोथ' मोदोमा नेस सोन बिलिया बिराद आरामनो बेदर ओम बेदर आरियाव होनानै जानो मोजां जायो औ
दरजों नोरसिं
औ औ ओम‌ सरासनस्रा एखमबा अमा बेदरफ्रावबो होनानै।
औ-औ-औ बै अमा मेजेमा बारा जायोब्ला बारा थायोब्ला गोरान एवनानै। जायो बा गोथाव जायो बा।
ओम जायो। दङ बांसिन ओ बर'फ्रा मिथिंगानि सायावनो सो
औ औ औ औ मैथा बांगाल मैथा सिख्लाफ्रा
ओम ओम मैथा सिख्ला माने बै
मैथा सिख्लाया बै गोजा गोजायालै
अ ओ ओं ओ ओ थारमाने जे से बै लाफा सायख'नाया
लाफा सायख'
ओ ओ लाफा सायख'खौ सोरबा सोरबा मैथा सिख्ला होनना बुङो नालाय। खेनेसे माबादों आङो गोनो गोथो जादों आरो
औ ओं मैथा सिख्लायाबोथ' बे मैथा बायद दियानो एसे गोखै जायो। कालाराल'सो एसे गोजा ओम मानलाया नङा मानला मानलाया बै माबायानो लाफा सायख'आ एसे बेलेखा दा
ओ लाफा सायखआथ' माबासो दंफांसो दंफां
औ नों ना नैबेहबो दंफां जायो जानायालाय। ओमफ्राय माबाया गोजा गोजा जायो आरो बिलाइआ ओं-ओंख्रियाबो गोजा जायो। मोज माबाया मैथा सिख्लाया
अ ओम ओमफ्राय आरो ओरै खिफि बेनदों दङ। ओम देवस्रोम देवस्रोमाबो गोखै ना?
थाम
ओम देवस्रोमखौ मिथिया नामा?
देवस्रोमा मा माबादि मोनलाय?
माबा मानलायो बे बुस्थुआ हाग्रायाव ओमफ्राय ओ जात जाथि जायो बिलाइआ
अ अ अ
बेसेन जानो मोजां आरो बे
औ औ ओम। आं नुबासो सिनायसिगोन होनोमबा बेखौ।
होसोआयो
अ अ बे हाग्रानि अ अ बे हाग्रानि मुलि होनायफोरजोंबो खमायलांजोब बाय ना
ओ ओ बेबो मोनसे उम। बयबो बाहाय
औ औ बे खिफि बेन्दों उसुमैफ्राथ' दाउ'जो बिदै फुदुंनानै जानो मोजां जायो।
थ' खिफि बेनदोंआथ' आरो मुलिलायबावसो।
औ औ।
बिदि गाज्रि जानाय उदै सानायफ्रा बेखौ जायोबा मोजां जायो नो। उम
ओमफ्राय मा
आरो ओरैनो ओम यै खायला गोखा
अ खायला
गोदोथ' जों एसे सिगां समाव नाजों खायला खांखिलर हाग्रानि बिदि मैगं थाइगं नागिरहैलाय लै इन्दै इन्दैयाव। दासो बि मा बे गैलिया आरो ना। गोदोनि बे नेमा गैला। नागिरनाय गैलाया दा न'आव जाजोबबायबा आरो हाथायाव बायनो मोनोमोन।
थांनो नागिरलालै
उम उम उम गोदो बारिफ्राबो उम बारिफ्राबो ओरैनो थालाबायोमोन ना गोदो आबाद मावनायफ्रा बांद्राय दानि बायदि इसेबां माबा नङामोन ओ जौगा थाखोनि नङामोन। खनसे मावबाय आरो ओरैनो जिरायनानै थाबाय बिदियाव रज'ला बायनानै थायोमोन आरो
औ।
थ' नागिरहै
औ दानिया आरो बै ओरैनो दोनलाना। हाग्रा जायोना आरो।
ओ ओ ओ ओ थारमाने बे मुलि बाहायनायनिफ्राय बिराद ओम माबा मिथिंगानि माबाफ्रा बिफां लाइफांफ्रा गोम मालांदों जेरै मेगं थाइगं माबा मुलि एकदम ओम ओम। एकदम मिथिंगानि खान्थिखौ नो थंस' खालामनाय जाथारो।
थ' दा अखा हानायफ्राबो
औ उम उम बोथोराव गोहोम गोग्लैबाय उम।
ओमफ्राय मानामु
ओ बाब मान मुनियाथ' मोजां मोनथारो आङो जानो उम औ औ आरो ओरैनो आलु फोरजों रोसिबाबो मोजां मोनजायो। उदैबो साब फा जायनो ना। मानि मनि जायोबा ओमफ्राय आं खोना दों माबा गोथांङैनो देग्लिनानै बिदैखौ लोंङोबा उदैया बिराद साफा जायो आरो। आरो गेसटिकफ्रा खारो जाहैदों बिदि खोनादों आंङो।
खायो।
ओ ओ।
निमाबो निमाथ' बिगुरनि थाखाय बिराद मोजां।
उम उम निमा उम नंगौ औ। ओ ओ ओ आरो माबा ओ बिगुरफ्राबो मोजां थायो होनदों माथो।
औ बिगुरनि थाखायनोथ' बिराद मोजां औ निउमा निमा उम आरो बे निम दालाया हाथाइ फुनायावबो मोजां जायो।
ओ हाथायनि थाखाय मोजां जायोना उम उम‌ ओ। उम उम जानो आंङो एसे जानो हायो। हायो हानाया ओमफ्राय बांद्रायबाथाय बांद्राय बांद्राय जानो हानो नागिरा आरो ना।
खौ नांगौ आरो फाफ फर बायायदि स्रेम स्रेमनो ओमफ्राय गिसिवबाथाय गोखाया मा बा एसे गो बारा जानाय बायदि मोनो आं
उम उम उम गोखााथारबो ना आरो।
औ गो गोखायाथ' मैखोम गोखा खा बिराद गोखा ओमफ्राय बिनि उनाव बै औ औ बिनि उनाव थाइबें बिलाइ बेफोरखौथ' जाब हाथारनांगौ लेवार बेलाव बायदिसिनानि थाखाय
थाइ ओ थाइबें बिलाइ ए थाइबें बिलाइबो जायो ने
ओ औ थाइबें बिलाइआ मुलिसो
थाइबें बिलाइ खौ जायो होनानै।
जेनेबा फाइ बै मा होनगोन।
बिजौ ओंखारनाय आरो ना।
औ बे थाइबें बिलाइयानो जाजायो जेनेबा अनलाफोरजों बै लेवार बेलाव गानलेद बायदिसिना अरजानायफ्रा अरजानायबा हाब खुरनायफ्रा
अ आं दिनिसो मिथिबाय दे। मोजां मोजां मोनसे माबा मोनबाय आङो दिनै नोंनिफ्राय औ।
उम
ओरैनो फटल फटल बिलाइफोरखौ जायो।
औ औ औ औ औ औ बै खेरा दाफिनिफ्राबो
औ खेरादा फिनि थ' जानला माला मोनबावासै खौ एदम माबसो हाग्रायावसो मोनो। सिगाङाव आ लाहायफ्लाबोयोमोन नों लोगोफोरजों
औ
जि आराम रजयोना। हाग्रा गेजेराव बे बाथा। बाथा हाग्रा सावो। बाथा हाग्रा थाया बे मेसें बोथोराव सावना होयो मानसिफ्रा मोसौ गुमहैनो मानाय बिदि होननानै ओमफ्राय बे गोखाम बे खामजोब्बायना जायगाया
औ
हारसिंनो आराम रोदोमसि बिनो आरो बियो फोनाय बायदि एकदम बिराद गुवारनो दखर दख दखर दखरनो ओमफ्राय थांबाथाय जायगायावनो गोथाव मोदोम लायोलै। सेन दंङ ना? मोदोमो गोथाव मोनखायो आरो जानो जानायाव औ औ हायो माबासिम। एगार जाहां जिनै मिनिट जाहांसिम हायो हानायालाय। नंङा नंङा हारसिं दानजा नाङा जिनै मिनिट जाहां जेनेबा बाजि सेकेण्ड। केनसेल जाबा। औ।
ओइ साराय एगार एगार पन्द्रसो। सल्ल थांबायानो।
औ दे जायखिया हरफिनबाबो जागोन खोमा। टाइमफोर टाइमफोर मिलायबा। ए ए दे दे दे।